हेलौ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय
ओ माने बरफोरनि मोनसे आबाद मावनानैबो बरफोरा
औ
ओम माने नखर सामलायनो माने मा होनो नखर दानायाव बियो मा होनो हायो नामा बेनि सायाव माने फंनैसो सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम हरनाय जादोंमोन आरो
आचाचासा चा जोबोद मोजाङानो नोंथां दे सावरायनो हागोन दे
माने बरफोराथ गोबाङानो माने साख्रि मावनानै बा गोबां रांखान्थि ओरै बिजनेस फालांगि बायदिसिना मावनानैथ गासैबो जानो हाया नालाय
औ औ औ नंगौ नंगौ
आबाद बा मा होनो आबादारि बा फार्मिं
औ
मावनानैबो माने बरफोरा माने जौगासार जानो हायो नामा बेनि सायाव माने फंनैसो नोंथांनिसिम आं मिथिनो लुबैदोंमोन आरो
अ जोबोद साबगौ बे आइदाया नोंथां ओ खोब गोजोननाय मोनदों आं नोंथांजों बे आयदाखौ सावरायनो मोन्नानै ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ फ्राय जोंनि बर माहारिया आ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद जों लोब्बा थानानैसो जिउ खुंबोबाय था थादोंआनोखा थ दासिमबो नायोब्ला जोङो ओ जोंनि गंफ्रोमबो नख नखर नखर हाबनो नायोब्ला जोङो आसिम बिजगावनो साननो हानाय जोंहा साख्रिनि सायाव दङ आरो दायो मानसिफोरा जोंनि रायजो राजाफ्रा आरोखि खुब बुंनो थाङोब्ला तुइन्टि पारसेन्ट सोआलनो जोंना दासिमाव सार्भिस हल्डार महरै जों मोननो हागोन आरो जोंनि बर ओनसोलावहाय ओरैनोथ गामि ओनसोलावथ गैखायानो नोंखा फ्राय गंसे गामिनिफ्राय साथाम साब्रै बेफोरदिलसो मोनो अबेबा अबे बा गामियावथ र्साफोस सर्दार स बौवा थ बे हिसाबै नायोब्ला ओ जोङो एक्सुेल मा होनना बुंगोन बांसिनानो जोंहा आबादजोंनो जिउ खांबोगासिनो दङ थ जेरैबायदि जोङो गोदो गोदायनि फ्राय जोंनि बर माहारिफोरा आबादखौनो जिउनि राहा खान्थि महरै। सोनदारनानै फैदोंमोन नङा होमबा। दा बे हिसाबै जोङो गिबि गिबियावहाय। माइ आबादखौनो जोङो बुंग्रोनो गोनां जायो आरोखि। थ बे हिसाबै माइ। खौनो गावनि जिउ खुंनायनि राहा खान्थि महरै सिगांनि आगोलनि बा आगुनि जोंनि आबै आबौ। बा आजै आजौमोननि आमोलाव बे। खौ सानना लानाय जायोमोन आरो खिन्थु आथिखालावहाय मा जासै। माइ आबादनि अनगायैबो जोङो गुबुन-गुबुन आबाद मावनानै जों गावखौ माने फोथांनानै लानो हासै आरो। थ बे हिसाबै नायोब्ला। उ गिबि गिबियाव आं नुहरो दा जोंना सिगांग्रोै मा होनोमोन जों नाहरोब्ला नुहुरो जोंना पान्जाब हारियाना महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश जों बैफोराव नाहरब्ला बिसिनाव माने। आबाद खेथिया ओरैबायदि माने। ग्रिन बिसिनि फोथारखौ माने बहुद। सोमखोर सोमखोर नुयोमोन आरो।
औ औ माने।
जों दायो नायोब्ला जोंनि बर' हालामावबो जोंनि बर' ओनसोलावबो। जोङो माने आबादा। मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों जों बेखौ बुंना। हायो आरो थ' जेरैबायदि। ओ। जों दा नुनो मोनसै मोनफ्रोमबो आबादखौनो जों आंगो महरै मावो जेरै दा माइ आबादनि अनगायैबो जोङो ओ दैज्लां बोथोरफ्रावहाय जोंनि दा सबायबिमा। बेनिफ्राय लाव भिन्दि। केेला। नङा होमबा बेफोरखौ मावबाय थानायखौ नुनो मोन आरो बेफोरबायदिनो मेसें बोथोरावबो मा खालामो जोंहा थाथ'नै जोंना फ्राय बांसिन बानलु आबादनो बानलु खिंसिलि बेनिफ्राय बानलु फिसा नङा होमबा। बानलु सिब्रनो बानलु फिसा। बेनि अनगायैबो जोङो मा मा खालामबावो लाइ मुला नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
बैफोर आबादखौ मावो आरो थ' बैफोरबायदि आबादखौ मावनानै दा आथिखालावहायथ' माने मार्केटनि थाखाय प्रब्लेमानो गैयानोखा। हाथाय बाजारा एभैेलेबोल जासिन। बे मानो दा नों दरोननोल' हानांगौ। दा बे हिसाबै आथि। बो जोंनि हालामाव ओरैबायदि जाहैदों माने दा गोबांथार आबाद मावनो गिब्रिफ्रा मावग्राफोरा। मा होनो आबाद। खलनो दिहुननांगौ आरो दिहुन खनोसो हाया माने बेफारफोरा ओरैबायदि एभोल एबोल। लांफैग्राखा हाबफैग्राखा दा बे हिसाबै माने आर जेन बुं नोंङो बिथांमोननि रेटखौहाय खम बिबांनि मोनोब्ला आरो नों जुदि एसे बांसिन लुुबैबावोबोला। नोङो हारसिंनो गाव निजेनि मार्केटाव थांनानै फानहैनो हानायबो बेबस्था सुबिदा दंङ आरोखि दा आरो जोंहा जोंनि। गामि ग'फानि लामाफ्राबो गोदोनि बायदि हाखर हाला बा दालां दुलां गैयै। बेफोरदि नंला माने दा फ्राय फासिनानो माने ट्रान्सपर्टिं सिस्टेमाव जोंना गामि ओनसोलनि लामाफ्राबो अन्थाइ थरसेबाबो जासै नङा होमबा। सिसि ब्लक जाबनायबाबो जासै ब्लेकटक जि जायाबाबो। आ नगोदोनि बायदि औवानि दालां गैबावलिया माने दालांफोराबो मोजां मोजां कालबार आसि सि बेफोरबायदि जाजोब्बायानो। थ पि हिसाबै नायोब्ला माने। जों मार्केटिंनि बेलायाव खुब माने मोजां आरो जोंहा ना‌ थिग जिख बेलेगावबो हरनो हायो। जों फानहैनोबो हायो दा बेनो आरो। दा नोंथांनिसां साननाया माबायदि।
हेलौ।
नोंथनिफ्राय नोंथांनिफ्राय मायदि।
औ औ नोंथां आंबोथ' बेखौनो माने आथिखालावथगो गोदोनि बायदि नंला नालाय। माने गोबां जौगाखांनायबो फैबाय आबादारि बिद थिंङावनो जा बा हान। था मेरला बा बे नोंथांनि बुंनाय गासै बो रावफोरा सैथायोआानो। माने गोबां ओ गोदोनिफ्राय माने गोबां जौगाखांनाय फैबाय बा जौगाखांबाय औ। दा बाय आथिखाल मुगायावथ' गोबां बर'फोरानो आबाद खौ मावसै गोदोनि बादिथ' दानिया जना थालिया रावबो नङा होमबा नानै औ। गासैबो माने सोरबा मायबा नङा मबा मोनसे माने मावो आरो। दाथ' फ्राय। बे दैलां बोथोरावथ' गासैबो गाया बायदि हिसाबै माइ आबाद खोथ गासैबो मावजोब
मावफैगोनखा ओं
सोरबाफोरहा गैयाबाबो माने गुबुननि मा होनो बेखौ आदि सिस्टेम बायदि लानानैबाबो माने मावो आरो औ आदि थिखा बेफोरबायदि लानानै मावो आरो माने मानि एसेबां गोदोनि बायदि बिदि समा गैलिया आरो माने गोदो जा बिना बिनानै जायोमोन।
औ
बिदि बेफोरबायदि माने समा गैलिया। मानि आ आबादारि बिथिङावबो बुहुत माने जौगाबाय आरो
उम दाथ ओरैनो बुंनो थाङोब्लानो नै जोंना गोबांथार किसिम खिसिमनि आबादखौ मावनाय मोनो नङा होमबा सासे मानसियानो जि बिगानि खमानो जिब बिगाखौ आं मावनाय नुसै आरो दा जेरै जुखाम आबाद होननानै बुङोब्ला अल अभार जोंनि उटिया बे मोनसे रेनेस सेन्स लाबोदों नङा होनबा सोलायनायखौ लाबोदों। आबादा औ जोंनाव दा बुंनो थाङोब्ला आबादनि आ जावरिखांनाया जादों होनना बुंनोंगोन नङा होमबा औ दा बुंनो हायो जोङो मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि बर' माहारिया रावबो आबाद मावालासिनो थाफेरलिया ओरैनो बेकारि थालिया जाय साख्रि बाख्रि गैया बिसोरबो गाबलिया माने मानो होनना बुङोब्ला आबादजोंनो जोङो गावखौ दैदेनलांनो हायोबा नङा होमबा गोबांथार जोंनि बर' फेमिलिस फोरखौ जों नुयो आरो बुंनोबो हायो जोङो गोदोनिफ्राय दिनैसिमावहाय जोंनि जायफोर दासिमाव सार्भिस साख्रि मावनानै दं बा गभमेन्ट सार्भिस हल्डार जानानै दं बैसोरखौबो बिथांमोननि बिमा बिफाफ्रा माने आबादनि जोहैसो माने फोरोंबोनाय नङा होमबा दा नै जों नुनो मोनो दा गोबांथार नखरफ्रानो माने आबादखौ गावनि गुबै बिथा महरै लानानै दा गावनि नखरखौ मोजां खालामनो हादों बिल्डिं न लुनो हादों गारि गघरा लुनो हादों हादों गावनि फिसा फिसौफोरखौ थाय हरनो हादों नङा होमबा दा बे बिथिङाव नायो योब्ला दिनै आबादा माने खुब आ साबना हामना बा गोबांथार बिहोमा दं जोंनि आ बर' न'खरफ्राव आरो दिनै जोङो माबा मोनसे साननानै जाफुङाखैब्लाबो जों आबादनि जोहैजों साननो हायो बुंनो हायो। माबा मोनसे आसा लानो हायो जों माने आंहा दिनै बि बिदि आबाद मावदों फैगौ समाव आं बिनिफ्राय बिदि बिदि मोनसे एक्सपेक्टेसन मा होनो बेखौ साननानै लानो हायो आरो नङा होमबा फैगोन औ आसा फारिनानै लानो हायो आरो फैगोन बोसोराव आङो देग्लाय एथ'खिनि आमुगखौ आं बिदि मावदोंब्ला आंनि सेंखिनि एमाउन्टनि थाखाय आंनि गोनांथि अब्ला आं बेखौ मावनोब्ला नेक्स्ट फैगौ बोसोर फोराव आं बिदि मावोब्लानो आं बेखिनिखौ मोनहैनो हागोन नैबे मोनसे बे गथासिमाव खौ जों सुजुनानैबो दोनना हानाय केपासिटिया दा दंसै आरो। बिदिनो बेफोरबायदिनो आरोबाव जोंहा गोबां। टार खेथि दा नै थालिर आबादनो नङाबा। थालिर आबादाबो आथिखालावहाय गोबां फोथार जाखायबोदों नङा होमबा! गोदोनि दिनाव जोंनि बर' न'खरफोरावहाय जोङो थालिरफोरखौ ओरैनो दान फायलाबायायनानै जाग्रा गैया माग्रा गैया होननानै गारगारलाबायोसोमोन दाउ दाउसिन दाउलाफोरासो जागोन हागारजोबनानै थाङोमोन खिन्थु दा बेनो ओरैबायदि मोनसे मोजां बिजनेसबो जाफैबाय नङा होमबा थालिर आबादनि गेजेरजों जोङो गाव मा होनो। दैदेनलांनो हानायसिम बुस्थु फुंथानो हानाय जोंहा खाबुबो जाफैबावबाय आरो। थ' नैबेसिम सफैबाय थ' आबाद। होनना बुङोब्ला जों जेखि आबाद मावा मानो गासिबो माने कमारसियेल एरियाफोरावहाय बहुद मोजांसै आरो नङा होमबा बबेबा मोनसे आबादखौ मावनानै आंहा आ लाब जायाखै बा। बे आबादखौ मावब्ला खहा दं बिदि होनना बुंनो हानाय माने गोहोआनो गैया आरोखि नों जिखि आबाद मावा मानोे बे टटेलि जाखाजोबगोन आ दा मोजाङानो जागोन खार खिन्थु नोंहा बबेबा मोनसे आबाद मावनायनि सायाव नोङो थोजासे एकदमबारे साफिसिन्ट नलेज थानो नांगोन आरो रोंगौथि थानो नांगोन नङा होमबा अब्लासो नोङो जाफुंसार जानो हागोन। गोन आरोखि थ' नैबेनो खिद जुदि जोङो आद्रा खिद्रा नलेज लानानै जोङो आबाद फोथाराव हाबोब्ला बे नों गल जागोन खि जागोन आरोखि बेनो आरो दा आंनिफ्रायथ' बेखिनियानो नोंथां बुंनो गोनां खोथायाथ' नङा होमबा आं दिनै गोबां फोथायोबो आरो आं बुंनोबो हायो आबादनि गेजेरजों जोङो दैदेननो हायो आरो बबेबा न'खरा जुदि साख्रि गैयाब्ला गाबनो नाङा आबादाव हाब अब्लाना नों आरामसे मिनिट खुसि नोङो गावनि जिउखौबो दैदेनलांनो हागोन लोगोसेनो नों फिसा फिसौबो फोरोंलांनो हागोन आरो
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम माने दान्दिसे सम होनानै सावरायलायनायनि थाखाय
औ अ दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दे साबायखर नोंथां
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
ओं